हेल' औ नोंथां खोनाबायना औ दा नोंथां गोजोन सानजौफु दा जोंहा दाथ' दैज्लां बोथोर गायनाय फुनाय ना नोंथां आरो जोंहा बर'फोरा माइ गायखां मा मोनसे माखासे जानाय लोंनाय बेफोर माबा सावरि माबा मा होनो बिदिखौ जेनेबा जांख्रा दा नांगोल जांख्रा औ नोंथां दा नोंथाङा बिनि सायाव फोरमायनो हागोन नामा नोंथां दे होनबा नोंथां नोंथाङा फोरमायना होदो आंबो नोंथांनो बिदिनो बर'फ्रा माइफोरखौ मारै गायो बेनि सायाव फोरमायगोनदां
औ जागोन जागोन दे नोंथां बिदिब्लालाय खोनासंदो नांगोल जांख्राया जाहैबाय मोनसे गायै माइ गायनानै माने लास्टाव गायखां दब्लायसेफोर एबा दब्लायनैफोर दोननाय आरोना बेखौ जोङो जमा गायनाय जायो आरोना जांख्रायाव नांगोल जांख्रा होननानै बुङोब्ला बुंनायनि सिगां आङो फंनैसो जेनेबा जोंनि बर' जोंनि आसामनि माखासे रायजोआ मा खालामनाय बांसिनानो मा मानि सायाव सोनारनानै आबादनि सायाव सोनारनाय आरोना जेनेबा जोंनि बर' जोंनि बर' सुबुंफोरा गोदोनिफ्रायनो जोङो माइजों खाथि सोमोन्दो गोनां एबा जों माइ आबाद आबाद मावनानैनो जाबोनाय आरोना नोंथां माइखौ जोङो गायै गायै गायनानै मा खालामनाय जायो लास्टाव एबा जोङो बयबो गायै गायै गायबाय नालाय गायनानै जोङो खोथिया दब्लाय नङाबा बबेबा मोनसे दलहाफोर बेखौ दोननाय जायो आरो आरोना नोंथां बै बै दोननाय दोननाय दोननायखौ गायनो एबा बै दब्लायखौ गायनो माखासे सावरिफोर लिङो आरोना जेरै जोङो सावरि जानाय होनो ना माखासे जेनेबा जों बन सिननाय माबा मोनसे खामानि मावनाय हाग्रा एवनाय हालेवनाय बेफोराव माइ गायनाय बेफोराव सावरि होनो आरोना खिन्थु बेखौ जोङो सावरि होनलालाय आरोना नोंथां मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बेखौ जोङो नांगोल जांख्रासो होनना बुङो। बै नांगोल जांख्रायानो जाहैबाय जोङो माइ गायै गायै गायनानै गायनाय गायथानाय बै गायथानायखौ मा खालाम मा होननानै बुंदों नांगौ जांग्रा होननानै बुंदों जाय जोङो
माखासे जोंनि बे माइ गायनायाव एबा सिनस्रि सानाय एबा आथिं सानाय एबा मोदोम सानाय बेफोरखौ खारहोनो खारहोजोबनानै खारहोजोबनो थाखाय जोङो माखासे जानाय लोंनाय एबा रंजानाय फुरथि खालामो आरो ना बै समाव ओ नांगोल जांख्राया जाहैबाय मा खालामनाय जायो बै नांगौ जांख्रायाव बयबो गामिनि एबा गामिनि सुबुंफोरा फैजोबनो हायाबाबो जेनेबा साफा सानैसो जाय फैयो जाय फैया सोलाब सुबुंफोरखौ जोङो लेंनानै एबा माइ माइ गायनाय जाय माइ गायदोंमोन जोंनि हायाव एबा बिसिनि हायाव बैसोरनो मा खालामनाय जायोमोन जमा लें हरलायनानै जोङो बिदिनो ओंख्रि ओंखाम सं-संनानै जानाय जायो आरोना बेहो बे नांगोल जांख्रायाव जेरैहाय आङो बुंनो थांगोन जेनेबा जोङो बै माइ गायनायाव जों मा माखासे गेलेलायनायबो जायो जेरै जोङो हाब्रुजों बिलायनाय एबा हाब्रु फुनलायनाय बेफोरबायदि जायो आरो ना गायै गायै गायबाय जेनेबा लास्टाव गायबाय नालाय बेयाव आरामनो गेलेनाय बायदि जाबाय आरोना जेनेबा जोङो गावजों गाव हाब्रुफुनलाय गायबाय नालाय हाब्रु फुइदलायबाय हाब्रु हाब्रु खुइदला बायबाय एबा फुनलाबाय बेजों रंजा खाङो आरोना जेनेबा जों दिनैनिफ्राय जोंनि माइ गायनाया बेयावनो जोबथाबाय बेफोरबायदि। नेरसोन नेरसोन गालांनो गालांनि नेरसोन गालांनो माने नेरसोन खालामो आरोना बिनिखायनो जोङो मा खालामदों बेयाव बे नांगोल जांख्राखौ लानाय जादों बै नांगोल जांख्रायाव माखासे ओंख्रिफोर जानाय जायो जेरै जोङो खुमब्राजों हांसोजों जानाय जायो खुमब्रा बोराइजों हांसोफोर मोनोना हांसो जा जानाय जायो बिदिनो माखासे अनला ओंख्रिफोर सबाइ ओंख्रिफोर बिफोरबादि संनानै जों जानाय जायो आरोना बे नांगोल जांख्राया जाहैबाय जोङो सोरबा हालेवनायफ्रा हालौवबाय जेनेबा आरो खोथिया रोगानानै होबाय जों आरो गायग्राफ्रा गायबाय थाबाय आरोना बै दब्लायखौ जेनेबा दलहाफोर बिगानैफोर दोनोबा जोङो बिगानैखौबो जोङो सानसेनो दसेनो गायबाय। आमफ्राय फैबाय बेयाव फैनानै आरामसे दुगैबाय लोब्बाय सोरबा जुमाय सेरेब लोंग्राफा जुमाय सेरेब लोंबाय सोरबा थान्दा लोंग्राफा था न्दा लोंबाय बेफोरबायदि फालि बोनाय जादों आरोना दा गोदोनि समाव जेनेबा जुमायखौनो बांसिन बाहायनाय जायोमोन जोङो नांगोल जांख्रा जाखांबाय जोङो फैबाय सायख्लुमाव जिरायबाय दसे थाबाय एबा सायख्लुमावनो जोङो जुमाय सेरेबफोरखौ होनाय जायोमोन आरो जुमाय जेनेबा जोङो जुमाय गिसि होनो जोङो जायखौ बे जाहैबाय सानदुं नांनाय खारो होनो आरो ना मानसिफ्रा आरो उ दै गांगानायफ्रा गांगायो होलायलायनानै लोङो आरो ना बिसोरो बे नांगोल जांख्रिायाव आरामनो गोदै मोनबाथ' साबद्रायबावबायसो आरोना नोंथां बे जुमाय गिसि फोरखौ मोनलोङोबा बेबायदिनो फालिबोनाय जादों आरोना बे नांगोल जांख्राखौ आरो आं बुंनो थाङोब्ला बे नांगोल जांख्राया दासिमबो सोलिबोगासिनो गोदोनिफ्राय जाबायदि सोलिदों दाबो एफा एनै एफा ए नै सोलिबोदोंमोन खिथु गोदोनि समाव बुहुत गोबां बांसिन मानसियानो बे नांगौ जांग्राखौ बय हाबो न'आव गरे गरे लानाय जायोमोन आरोना मानो होननानै बुङोब्ला गोदोहाय गाव गावा गावसो हेफाजाब होलायनाय जेनेबा आंनि न'खराव दिनै बैसोर गायफैबायबा आङो बैनि न'खराव आङो हेफाजाब हैनाय बैफोरबायदिसो सोलियोमोन आरोना गोदोनि दिनाव बेनिखायनो बै गायथानाय एबा लास्ट गायनाय बै बैयाव मा होनो बयबो बेखौबो जाहोनाय बायदि जायोमोन आरोना जेनेबा गाबोन दिनै गाबोनहाय आंनि न'खराव नांगोल जांख्रा दंबा एबा समफोराय बैनि न'खराव नांगोल जांख्रा बेफोरबायदि गरे गरे नुनो मोनोमोन। आरोना गोदोनि दिनाव खिथु दानि दिनाव आं बुंनो थाङोब्ला नुनो मोनला आरो ना जेनेबा दङ दंनाया होमबाबो खायफाफ्रा खालामो खायफाया खालामा आरोना खायफाफ्रा ओरैनो जाथि खुरमा जों ओरैनो एबा गथ' गथायखौ ला फानानै ओ बिदिनो फि फिसायैनो मा खालामनाय जायो नांगोल जांख्रा खालामनानै जानाय जायो आरोना ओरैनो नेमनि आन्था। उम आरो गुबुनफ्राथ' गुबुन जेनेबा खालामबाय आरो खालामैया जाय खालामैया खालामैया बे खा खालामखाला आरोना बेखौ जों बुंनो हाला जेनेबा बेफोर मोनसे बर'नि मोनसे फोरबो बायदि जाहैबाय जेनेबा जोङो नांगोल जांख्रायाबो मोनसे बर'नि फोरबोखौनो हमनांगोन जेरै जोङो दमासि दङ बैसागु दङ बेफोर बेबायदि मेरला फोरबो दं आरोना बेफोरनि थाखायनो मा जायो जोङो खौबो लानाया मोजां आरो ना दानिया आङो नोंथां हानियाथ' बिनियावनो जोंबाया नांगौ जांग्राखौ जों माबायदि खुंनाय जायो नोंथाङाब दानिया माइनि आबादनि सोमोन्दै गायनायनि सोमोन्दैसे फोरमायबानो जाबाय नोंथां
औ नोंथां दा जोंहा बर'फोराथ' बिदिनो जोंना जानाय खबियानो माइ बा माइरंखौ जों जायो दा जोंहा नोंथाङा बुंलांनाय नांगाल जांख्रा बेथ' जोंनि माइ गायनायजों जोबोद मोनसे सोमोन्दो गोनां मोनसे फोरबोआनो जाहैबाय। नोंगौ नोंथाङा जा ओ जा बिदिनो होन्दों जेन'बा जोङो माइखौ गायखांनायनि उनाव माइखौ गाय खांनायनि उनाव गोदोनि बे गोदोनिफाय फैनाय मोनसे ओ फोरबो बायदि जादो बा रंजानाय रंजानाय फोरबोआवनो गोलैयो। ओ गोदो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मामोन जेन'बा ओ जोंहा गोबां रोखोम ओ माहाजोनफोर दंमोन जेन'बा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दा बिसोरो माख खालागोन दाहोना रुवाथिफोरखौनो ओरैबायदि लायोमोन जे ओ साथाम गाहाम थाखायोमोन रुवाथियानो आरो दाहोनाफ्राबो साथाम साब्रै थाखायोमोन आरो। दा जेन'बा सासे न'खरावनो नोङो फन्सास बिगासो माइ गायनांगोआव नोंनो खमैबो से से दान नै दान नांखागौ आरो दा नोंथांनि लानाय बायदिबा नांगाल जांगा फोरा बे नांगाल जांख्राया मा बर'फोरना जेन'बा बे से दान नै दान ओ खामला मावनोबा खामना दे खामानि मावनाय बा हाबा बा माइ गायनाय। बे गायनायखौ जोङो मेंगानायखौ जोङो मेंनायखौ जोङो मेंगा होनो थाखाय बे नांगाल जांग्राखौ बानायनानै ओ जोंनि दाहोना रुवाथिफोरखौ रंजा खुसि खालामनो थाखाय बेफोरबायदि ओ दुब्लि बारियाव हाब्रु सारलायनाय रंजालायनाय दै सारलायनाय बेफोरबायदिखौ जोङो रंजाहोनानै बा माखासे से जामुंफोर जानानै जेन'बा ओ खुमब्रा दाउ माबा माबि ओंख्रिफोर जानानै बा जौ फोर एसे लोंनानै रंजानायखौनो जोङो नांगाल जांख्रा होनो बे जाबाय दानिया दङ' जोंहा जोंनि ओ बर'फ्रा माबायदि ओ गायो बा माइखौ माबायदि गायो दा बे माइ गायनायनि ओ जोंहा माखासे माबा दङ' ओम्बा जोङा मारै गायबोयो बिदि दङ' जोंनो माइ गायनायनि गिबियाव मा नांगौ। मिन्थिखागौ जेन'बा जोंहा माइ गायनायाव गिबियावनो ओ माइज्लि नांगौ। माइज्लिया मा जेनेबा जोङो दा मै-बै थांनाय बोसोराव गायनाय माइखौ जोङो नैबे बोसोराव गायनो थाखाय जोङो मा खालामो जोलै हिसाबै दोनो आरोना बे जोलैखौ जोङो मा खालामो ओ जेन'बा जोंहा माइ खोथिया फोनाय जानोसै समाव मा खालामो जोङो बेखौ बस्थायाव सोनानै जोङो बेखौ बबावबा जाम्फै बा दंग' बा बबेबा मोनसे उम फख्रिफ्राव जोङो बे माइ खौ सोमो बेबो सोबनानै जेब्ला बे माइआ गाजा ओंखारो अब्ला जों बेखौ बो-बोखांनानै बे गाजा ओंखारनायखौ बोखांनानै जोङो न'आव लाबोनानै न'आव लाबोनानै दैखौ सर' होनानै सर' होनानै जोङो मा खालामो हालौवनानै लानाय बा फोमोननानै लानाय माबायाव दुब्लियाव जोङो बे खोथाखो खोथियाखौ देरहोनोबा माबानि थाखाय जोङो माइज्लिखौ बेसरफोर फोनाय बायदि थ्राय थ्राय थ्राय सारलाना होयो आरो दा बिदिनो जेन'बा ओ एखम्बा बेयाव दैनि गोनांथि जागोन एखम्बा दै नांनाय नङा। बेनिखायनो बिदिनो दैफोरखौ मोजाङै थाल लानानै होदो माबादो बिदि जाबाय आरो ओमफाय जेब्ला खोथियाया बिदिनो गाव जौबाय थागोन जोंहा बे समाव मा खालामनांगौ जोङो जोंनि माइ गायग्रा दुब्लिखौ जोङो मोजां हा हालौवना लानांगौ बा फोमोन्ना लानांगौ ओ दा बेयाव जोङो खनसे खन्नै खनथाम गाहाम हालेवनांगौ आरो जेनेबा खारायनाय सामोर होनाय फोमोन्नाय बिदि होन्नाय दङ' जोंहा फास्टनि हालेवनायखो जों मा होनो खारायनाय बिनि उनाव जों मा दङ' सामोर होनाय दङ' ओमफाय जोङा लास्टआव मा जायो फोमोन्नाय बिदिनो जोङो फोमोन्ना फोमोन फोमोन जोबनानै फोमोनहां माने फोमोननायनि सिगां मा खालामनांगौ जों खोथियाखौ फुनानै लाखानांगौ। जेन'बा जोंहा गाबोन बायदियाव गायखोनखौ जोङो दोनै बायदिव फुनानै जोङो दोनखानांगौ। खौ आरो खोथियाखौ। मानो होम्बा गायनायाव होम्बा एसे मोजां जायो आरो ।दा बिदिनो नरम जायो नालाय दा बिदिनो जोंहा ओ खोथियाफोरखौ फुना लाजोबखाबाय जोंहा माइखौ ओ दुब्लि होनबाय दा बिदिनो जोङो माइखौ गायनो हाबाय आरो बै खोथियाखौ फुनानै दा जोङो बिदिनो गायबाय गायै गायै गायनानै जोङो गोदोनि समावथ' बिदिनो फन्सास बिगा गाहाम गायोमोन दानि जुगाव बारा बुरजा बुरजा गायला मानो होननानै बुंब्ला आथिखालाव ओ खामला मोननोबो खस्थ' जाबाय बा मावग्रा मोननो खस्थ' जाबाय। ओंखायनो नोङो नोंनि न'आवनोङो फनसास बिगा साथ बिघा गायनांगौआ एसे जोबोद खस्थ' आरो आथिखालनिबोथ' सोर जेनेबा जों मिथिखायो नांगौ समाव अखा मोना नांगौ समाव सान्दुं मोना। दा बोथोरनि सोलायनायफोराव मानसिफ्रा गिनानै बा लस जागोन साननानै जोङो आबादफोरखौ सानै हयै मावो आरो। दा बिदिनो जोंङो जोंहा जा गायखांबाय जा जा गायखांनानै जोंहा बिदिनो मोसौ मोसाफोरखौ थाल लादो आरो दै फोरखौ दैफोरनि बिबांफोरखौ जोङो थाल लादो बिदिनो नांगौ समाव दै होदो नाङै समाव हगारदो दा बिदिनो माइआ जेब्ला देरलाङोन अब्ला एम्फौफोर जायोबा जोङो मुलिफोर एसे सारलाना होनांगौ आरो एमफौ जायाबाथ'